हेल' खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ?
आंथ' ओरैनो दं नोंथां फ्रियावनो दं।
अ अब्ला नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ माने दिनैनि माने सावरायनो गोनां आयदायानो जाहैबाय जेनेबा हाग्रायाव मोननाय जुनादफोर बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै ना नोंथां। औ बिदिनो गिबियावनो नोंथाङा माने नोंथांनि मिथि नाय जिब जुनारफोर हाग्रायाव मोननाय बिनि सोमोन्दै एसे खिथाग्रोदो नामा।
अ। ओरैनोथ' हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार बुंनानै होननानै बुङोब्ला जोंनि हिसाजों आरो मोख्रा, सियाल, मोसा, लख्रा, सिंह जिराद, जेब्रा, मैदेर, मुफुर बेफोरखौ बांसिन मोनथिनाय जायो आरो
औ
आरो बे हाग्रानि जिब जुनार जेनेबा मोख्रा जों बे मोख्राखौ जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ
मोख्राखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो मैदेर बेफोरखौ जों फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओरै सिंह' मोसा लख्रा बेफोरखौ बारा नुवा आरो फिसिनाय मानाय
औ
आरो जोंहा ओरै बुंनो थाङोब्ला मै बियो मैया जेन'बा नायनो समायनाबो जायो आरो बेनि गंफोरा दालायफोर बायदि आरोना। आरो ओरै जोंहा हाग्रानि राजा होननानै बुङोब्ला जिब जुनारनि सायाव बिदिनो सिंह' जों सिंह'खौ मोनथिनाय जायो हाग्रानि राजा होनना।
औ
बिदिनो मुफुर मुफुरखौ जों माखासे फिसियो आरो फिसिनाया मुफुरखौ खिन्थु बारा फिसिनायखौ नुनो मोना बांसिन जों मोख्रा मैदेर बेफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
आरो ओरै हाग्रानि अमा हाग्रानि अमाखौ जों सिगां समाव बा बांसिन नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' बारा नुनो मोनला हाग्रानि अमाखौबो
जेन'बा सिगां समाव मानसिफ्रा बिदिनो बुथारबोबाय माबाय बिदिनि सायाव जों दा बारा नुनाय मोनला आरोना।
औ नंगौ नोंथां
उम ओनथ' ज जिराब बेफोर जेब्रा आरो जिराबजों बिदिनो सोमोन्दो दंलायो आरो बिसोर जि जिब -जुनारनि गेजेराव बिदिनो जिराबा थेवबो बिस जिराबना गोदोनाया गोलाव जायो हाग्रायाव मोनग्रा जुनार आरो जेब्राना बिदिनो गुसुआनो जायो गराय बायदि नुनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो ओरै मैदेरखौ बुंनानै होननानै बुङोब्ला जेन'बा? खायबा -खायबा मानसिफ्रा मैदेरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोन आरो बिदिनो। गोरलैनिफ्राय फियो आरो। बेखौनो गोरलैनिफ्राय फिसिनानै बिदिनो देरदोखोन देरदोखोन देर होनानै दोननाय जायो आरो न'आवनो।
औ
दा जेन'बा नोंथाङाबो आङो एसे फोरमायनो होदो जेन'बा नोंथांमोनाथि हाग्राथिं बिदिनो मा मा जिब जुनार मोनो मायो बेफोरखौ
औ ओ गिबियावनो माने नोंथाङानो माने नों बुंङाबाय जेनेबा मैदेर बा मोसाफोर बा जिराबफोर जेब्राफोर औ। माने हाग्रा होनना हाग्रायाव थाग्रा होननानै बुङाथ' माने बिसोरखौनो मिथिायो जायो जेनेबा। बांसिनै माने बिदिनो हाग्रायाव मोननाय जेनेबा। मैदेर बा गिदिर -गिदिर मैदेरखौनो मिथिनाय जायोना जोंना माने हाग्रायाव। बिदिनो मैदेरफ्राबो माने गोबां रोखोम थायो जेनेबा माने। ज' ज' थाग्रा मैदेर बिदिनो हारसिङै थाग्रा मैदेर जेनेबा हारसिं थाग्रा मैदेरफ्रा मा खालामो जेनेबा बिदिनो गामि गामि। बा ओनसोलाव हाबफैनानै बिदिनो माने गामियाव बिदिनो। फोर सिफायलां बा न'फोर आदारफोर माबानाय ओ मा होनो। मैगंफोर गायनायखौ माने सिफायलाङो बेफोर माने मैदेराबो माने रोखोम थायो आर ना खायफाया माने मात लाग्रा मैदेर थायो। ओमफाय खायफाया माने बिदिनो मानसिफोरनि खहा खालामग्रा थायो आरो ना। मैदेरफोरनि गेजेराव माने जत दङ जायफोरा माने मैदेर बुन्दाफोरा माने। माने मानसिफोरनि न'आव सिफायलाङोबा। बांसिन खहा खालामनाय बेखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ।
आरोबाव दङ जोंहा माने हाग्रायाव मोननाय जेनेबा गान्दा होनो जायखौ। गान्दाफोरा माने बिदिनो मा होननानै बुङो ओ। हाग्रायाव मोनो बांसिनै बिदिखौ जायनि गेजेरजों माने गान्दाफोरा। हाग्रायाव माने थायोब्ला माने ज' ज' थायोब्ला माने नायनो समायना जायो आरोना आरोबाव जोंहा दङ बिदिनो। दै जेनेबा हाग्रायाव मोनो बेखौबो मा होननानै बुंगोन
उम।
हाग्रानि बिदिनो। लेवफाटफोर जेनेबा मोसााबायदि जायो बे नाथाय गोसोम कालार जायो। ओ जायनि गेजेराव माने बे लेवफाटफोरा माने नायनायाव माने मोसा बायदिखौ नुयो थेवब्लाबो माने बे खौ मोसा होननाय जाया आरो ना माने। बिदिनो बेफोरखौ माने ब्लेक लिउपार्ट होननानै बुंनाय जायो जायनि गेजेराव माने बिसोर। बिसोरो माने गावजों गाव जालायनानै जिउ थांनानै थायो आरो ना। जेनेबा मोसाफ्राथ' माने। बिदिनो जिब जुनार सजा जानानै थांनानै थायो नालाय जेनेबा मै फोर जायो बा हाग्रानि बिदिनो जिब जुनारखौ जायो आरो ना जेनेबा हाग्रानि अमाफोर बा मैफोर। बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा जिब जुनारफोरखौबो माने बिसोरो माने सिखार खालामनानै जायो आरोना आरोबाव जोंहा।
बिदिनो मा होननानै बुङो सि था होनो बेबो माने मोसा बायदि जायो नाथाय बेना एसे कालारा आलादा जायोना फाख्रा सिख्रा। माने बेखौ बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो ना जेनेबा आरोबाव जोङो जोंहा गरिलाफोर बिबो मोख्रा बायदियानो माने मांखि बायदियानो जायो जेनेबा नाथाय गरिलाफ्रा माने मांखिनिफ्रायबो एसे गिदिरसिन जायो आरो ना। आरोबाव जोंहा बिदिनो मा होननानै बुङो सियालफोरखौथ' नोंथांआनो बुंलां खाबाय आरोबाव माने गोबां रोखोमनि जुनारफोर फोर मोननाय जायोना जेनेबा हाग्रायाव बिदिनो जोंना सेसाफोरबो मोनो नेवलायफोर मोनो। सेसाफ्राबो माने नायनायाव माने जोबोद समायना होननानै बुंजायो खायफाया सेसा माने। गोबां रोखोम जायोना खायफाया गुफुर जायो खायफाया बिदिनो। मारैबा ब्राउन खालार थाङोबा गोसोम माने सेसाफ्राबो माने गोबां रोखोमनि दं आरो ना। आरोबाव जोंहा मा होननानै बुङो मुफुरफोरखौबो जोङो हाग्रायाव मोननाय जायो। बिदिनो दंकिफोरखौबो हाग्रायाव मोननाय जायो गराइफोरखौबो माने गराइफोरखौबो बांसिनानो माने हाग्रानिफ्रायनो माने ओ बिदिनो न'आव फिसिनो थाखाय लांनाय जायो आरो ना नोंथां। अब्ला नोंथाङा माने फोरमायनो हागोन ना जेनेबा बिसोरो मा मा आदारफोर जायो? जिब जुनारफ्रा हाग्रानिफ्रा जेनेबा खायफाया बेदर जायोबा खायफाया गांसो जायो बेफोर मान मा मा जुनादफ्रा मा मा आदार जायो बेफोरनि सोमोनदै फोरमायदों नोंथाङा।
ओरैनोथ' बे गांसो जाग्रा बेदर जाग्रा होनना बुंबा जेनेबा बेदर जाग्राखौ खोन्थाग्रोसै आं। जेरै बेदर जाग्रा होननानै बुङोब्ला ओरै मोसा, लख्रा, सिंह, बेफोर मोसा लोग्रा सिंह बेफोरबायदियानो बेदरफोर जायो आरो। जेरै मै बेफोरखौ बिसोरो सिखार खालामनानै जायो। मै बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ बिसोरो सिखार खालामनानै जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफाय ओरै गांसो जाग्रा गांसो जाग्रा होननानै बुङोब्ला बिदिनो जिराब थाबाय जेब्रा थाबाय मै थाबाय। बेफोरनो गांसो जानानै थांनानै थायो आरो। गराय बेफोरो गांसो जायो। ओरैनोथ' बिसोर गांसो जाग्रा जिब जुनार थेवबो बिसोरो बेदर जाग्रा जिब जुनारफोरजों रुजुयोब्ला बिसोर हाया आरो बेदर जाग्रा जिब जुनारफोरा बे गांसो जाग्रा जिब जुनारफोरखौनो बिदिनो सिखार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओरैनोथ बि दिनो मै। जेन'बा मैफ्रा दै लोमफैयो बा गांसो जानाय समाव बिदिनो मोसा सिङाव लख्रा फ्रा बिदिनो लोगो नांलायनानै ज' बेफोरखौ सिखार खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो ओरै मोख्र जिनोबा मोख्रयाथ' हाग्रा जानायखौ जों नुनो मोना। माने फिथाइ सामथायाइसो जानाय जायो आरो बे मोख्राया। फिथाइ जामथाय जेरै थालिर बिदिनो बायदिसिना फिथाइ फिथाइ सामथाइ हाग्रायाव मोनग्रा फिथाइ सामथाइफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोख्राफोरखौ।
औ औ।
ओमफाय बिदिनो दा जेन'बा दहाय नोंथाङा बुंलादों दे जेने'बा मोसाबायदि माबा लिव' पार बेफोरो बेफोरबो जिब जुनारफोरखौनो जानायखौ जों नुनो मो नो आरो जेनेबा नोंथां गोदो सिगां समाव बिदिनो ओ जिब-जुनारखौ जों बांसिन नुयोमोन ना दा बांसिन नुयो जेनेबा बेफोरखौ एसे फोरमायना होलाय।
औ माने बुंनो थाङोब्ला माने गोदो समाव माने बांसिनानो माने जिब-जुनारफोरखौ थानाय बेखौ नुनो मोनो आरोना नाथाय माने आथिखालाव खम जालांबाय होननायखौ खोनादों आरो ना। मानो होननानै बुङोब्ला माने गोदो समाव बिदिनो हाग्रा हाग्रा बंग्रा बा फिफां लाइफांफोरा माने गोबां दंमोन होननाय बुंदों माने मिथिनाय जादोंमोन। गोदो समाव बिदिनो माने हाग्रा बंग्रा खौ दानस्राङा लासिनो माने हाग्राफ्रा बिदिनो गोजौ गोजौ बा हाग्रा बंग्रा बुरजा बा बिफां लाइफां गोबां थानाय बेखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव मा खालामदों माने बेफोर बायदि हाग्रा-बंग्रा बा बिफां-लाइफांखौ माने दानस्रांनानै बा सिफायनानै माने बेफोराव माने गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बा गामिफोर बा ओनसोलफोर बेखौ माने दाहैबाय आरो ना जायनि जाहोनाव माने हाग्रा-बंग्राफोर गैला बिफां-लाइफांफोर गैला बिनि थाखाय माने ओ मा होनो जिब-जुनारफोर थानो थाखाय जायगा गैला बा हाग्राफोर बा गांसोफोर जानो थाखाय माने बिस्रा खहा जाबायबा बिसोरो माने आदारखौ मोनजाला जायनि जाहोनाव माने गोदोनि फ्राय माने दासिमाव माने जिब-जुनारफ्रा माने जोबलां लासै लासै जोबलांनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना। ओ बिदिनो जेनेबा हाग्रा बंग्राफ्रा माने गोदोनिफ्राय माने दासिमाव बांसिनानो जोबलांनाय बेखौ नुनो मोनबाय आरो ना। गोदो समाव माने गोबाङै दंमोन नाथाय आथिखालाव एसे खम जालांनाय बेफोरखौ नुनो मोनबायमोन आरो ना। अब्ला नोंथां जोंनि रायलायनाय समावबो जाबाय अब्ला दोन्थ'लायसैना नोंथां?
औ दोन्थ' जासिगोन दे नोंथां।
दे